हेलौ अ हेल' लोगो खोनादोंना?
जाखांबाय नामा?
औ जाखांबाय लोगो।
ख्रिलै?
थास' आयथिं।
अ थिगानो दे गोथावानो। ओमफ्राय नोंथाङा दायो लोगोआ फ्रिमोन नामा एसे?
औ फ्रि दं।
अ फ्रिबाथ' मोनसिस इदिनो सावरायनो होननानै फन हरनोसै फन हरबाय आरो आङो जेनेबा।
औ सावरायजागोन दे।
थ' दैलां बोथोर नालाय होमबा नोंसिनिखै बोरै सोलिनानै दं माइ गायनायफोरा?
जोंनिथिंथ' दैलां बोथोर माइ गायनायनि सम जाबाय। बाय मालायफोरा गायजोब्बाय नाथाय जोंना दै खाथिना दैब माबा बान्दो खाथिना बान्दो दै अखा हानायजोंनो बान्दोआनो बायनानै माबा ओ गायनोनो हाया खै दैबाना जाजोबदों खोथियाबो जौजोब्बायमोन जौनायालाय फुजासि गौमोन नाथाय दैयानो माबा जाथारबाय।
ओ माने दैमा खाथिखाय नै मा होनोमोनलाय दैया गोसाद्राय फैनानै
औ औ माथ'नि बायजोब्बाय।
ओमफ्राय दा दुब्लियाव माने दैयानो अभारद्रायसै आरो ना?
अभारद्राय।
अ ओम होमबाथ' बे बिराद गिदिर स मस्या जानानै दं माथो?
औ।
दा होमबाथ' माइ गायनो हायाखै नोंसिना बिदि प्रब्लेम जादों। आं मोनसे सलुसन खोन्थानो हायो हानाया थ' नोंसोरो जायगानि मानसि जयैनो मावफुंनो हायोबो आरोना बेफोरखौहाय।
औ दे खोन्थालाय।
ओ नोंसिनाथ' बान्दो खाथि होनदों होमबाथ' नोंसिना बे बान्दोआ बायदों दैजोंनो। दैनि दाहारजों नङाबायदि मोनदों आं। बालासिया गोरलै जागोन बेयो ना? होमबा बे बे बे मा माथावरियावहाय दंफां-लाइफांफोर बिदिनो गायनाय दंना गैया जेनेबा औवा दंफांफोर थु ना दोननायफोर?
एसे दखल दखल दङ होमबाबो बांद्राय गैजोबा आरोना।
औ।
नोंसोरो जेनेबा देग्लाय हायाबाबो फैगोन बोसोरसिमबाबो जाहैगोन माने
बेहाय बिदिनो एखे गायस'ना होजोब माने
खोनायासै नोंथां। मा होनदों नोंथाङा? हेल'! खोनायाखै नोंथां नोंना नेदानो गैया खोनायाखै आङो।
हेलौ हेलौ। हेलौ हेलौ।